हेलौ
औ
औ औ खोनादों आब'
आगि
औ
आगैया ओरैनो दंथ'योना?
औ ओरैनो दङ
बिदिब्ला जोङो बर'नि ओ बिबदिब्ला जोङो बर'नि नारजि नारजिजों अमा
औ
खोनादों
मा होनदों? अ नारजिजों अमा आगैया एखौथ' मिथिखायो जानांगौ खोनाया
औ मिथिगौ आब, ' खोनादों आब'
अ औ औ बेखौ जोङो मारै-मारै सङो, मारै-मारै बानायो बेनि बागै आगैया एसे फोरमायना होनो हागोन? हागोन नामा?
औ हागोन आब' ओ नारजि जोंअमा होनोबाथ' बियो जोंनि बर'नि ओम ओंख्रि जाहैबाय ओ नारजिखौ जोङो गिबियावहायो जोङो फाथोखौहाय फाथोखौ फोग्रोनाय जायो बिनि उनाव हायो जोङो फाथोआ जेब्ला देरगोन अब्ला जोङो बिलाइखौहायो खानानै सानदुङाव फोराननाय जायो‌। सान्दुंङाव फोराननानै जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौहायो ओ बस्था बा मना बेफोरावहाय दोनथुमनानै दोननाय जायो। बुरज मोजायैनो फोराननानै मानो होनबा बे सेवनानै थांनाय माबा मोनसे मैगं नङा नालाय। नारजिखौ जोङो सङोब्ला ओ नारजिखौ जोङो गिब बेयावनो ओ नार्जि बिलाइखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो हरसे गाहाम सोमनानै दोनग्रोनाय जायो।
ओं औ
नावहाय जोङो नारजिखौ हायो सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो सुखांनानै लानाय यो आरो सुखां लानायनि उनावहाय जोङो ओ सारायावहाय दै होनानै जोङो ओ बे नारजिखौहायो होनानै जोङो ओ रुनाय जायो आरो।
औ औ औ
नारजि नारजि ओंख्रि सङोब्लाथ' जोंनो खारैया जोबोद गोनां नङा होनबा आब'?
ओं‌ ओं
हेलौ खोनादोंना आब'आ?
औ औ खोनादों।
जोंनि थाखाय नारजि ओंख्रियावहाय होनो थाखाय जोबोद गोनां नङा होनबा?
ओं नंगौ।
ना खारैखौ जोङो गिबियावनो ओ थालेर बिफांखौ दान बा दानफायनानै जोङो ओ थालिरखौ जोङोहायो बिखबखौहायो जोङो सिखाजों फिसा फिसा दान फ्लेनानै हायो जोङो सान्दुुंङाव फोराननाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो नारजि ओम जेब्ला ओ थालिर फस्लाया जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय सावनानै होनाय जायो।
ओं ओं‌।
सावनानै होयोब्लाथ' गुन्दै जायो। अब्लानो जोंना खारैया रेदि जायो आरो आरो बे खारै गुन्दैखौहाय जोङो ओ माबा मोनसे ओ रैसि गहोनाय मोनसे ओ खुरैफोरखौबो फलंनानै जोङो माबाना माबा जायो ओ खारैखौ जोङो बेयाव माबा मोनसे खलथाफोर लानानैहाय जोङो बेखौहायो ओ उनथिंजाय एसे सुफ्लुंना होनाय जायो बिथिंजाय खारै गलांनो थाखाय। जेब्ला खारैखौ जोङो खारै नि बे हांगारखौ होगोन अब्ला बिनि सायावहाय जों दै होबासो जोंना खारैआ ओंख्रियावहाय होजानाय फैगोन ना खारैखौ होनानै जोङो फसद ना लाग्रोनाय जायो
औ
बिनि उनावहाय जोङो बे खारैखौ होनानै जोङो खारैखौहायो सरनाया जायोब्ला खारैखौ जोङो बे ओ नारजि रुनायावहाय जोङो बेखौहायो होनानै जोङो नारजिखौ गुरै खालामनाय जायो आरो जेब्ला खारै होगोन अब्लासोहाय जोंना नारजि ओंख्रिया जागोन नालाय अब्ला नारजि ओंख्रिखौ जोंहा खारै होना नै रुयोब्ला जोङो सागंजों साग्लिना होनाय जायो सागंजों साग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेदरफोर होयो बेदरफोर होयोब्ला जोङो अमा बेदर होब्लासो जोंहा नारज जि ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ
अब्ला जोङो नारजिया जेब्ला रुइनानै जों साखांनानैहाय खांनानै दोनथ'गोन अब्ला जोङो अमा बेदरफोर बा दाउ बेदरफोर बेफोरखौहाय जोङो एवनानै लाग्रोनाय जायो
औ
एवना लाखांनायनि उनावहायो जोङो औ जेब्ला अमा बेदरफोरा एसे मोनगोन अब्ला जोङो बै जि नारजिखौ जोङो थियारि खालामना दोनदोंमोन संनानै दोनदोंमोन जोङो जिरुइ होनानै बेखौहाय जोङो बे अमा बेदर एवनायावहाय होसननाय जायो आरो
औ
बिनिफ्राय जोङो ना जि बानलु संख्रि बिदिनो हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरखौथ' होखानायानो जायो बेखौथ' मिथिखायो नङा होनबा आब'
औ औ गासैयावबो बाहायखायो बेफोर
औ नारजि फायो जानैसो गोखा गोखा जायो आरो बिनि जाउनाव जों खारैखौ नांजासे होनाय जायो खारैआ इस से मोजां नाङो ब्लासो गोखाया एसे खारो नालाय
ओं ओं
संनाय जायो आरो आब'
औ
अब्ला आब' मोननिखैहाय नारजिजों अमा ओंख्रिखौहायो माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन हागोन
औ
जोंथिंजायबो बिबदि एसे एखेयानो जाफ्रामो अब्लाबो खिन्थानोसै। नार्ज नार्जि। संनो थाखायथ' जोंनो गिबियाव नार्जानि गोनांथि नालाय। नार्जिखौ जोङो। फाथो। जा फाथो मैेगं बेखौ फोराननानै लागोन। नांगौ गिबियावबो खानानै। बेनिफ्राय। फाथोआ रानोब्लानोथ' नारजि जायो नालाय। बेनिफ्राय। औ बेनिफ्राय रानखांनानै दोननानै गोबाव समनि। उनाव जोङो बेखौ जाजायो आरो। बेनिफ्राय। बे जा नारजि बेथ' गोरान जाहैबाय नालाय। बेखौबो रुइनो थाखाय जोङो हरसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो।
औ।
फ्रायो ओम फुङावबो बेखौ दिरुननानै। साफा सुनानैयो साफा। सुनानै लाग्रोबाय सिगाङाव बेनिफ फ्रायो सारायाव दै एसे। एसे होनानै बेखौबो रुग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेयावबो खारै नङाब्ला सदाबो बाहायनाय जायो आरो रुइहोनो। थाखाय बेखौबो ओहो रुयि रुयबाथाय बेखौबो सागंजों साना होनांगौ आरो अब्लानो। मोजाङै गेब्लेयो औ बेनिफ्रायो। जों नारजि जि बिदि होनोब्लाथ' जों। सिगाङावनो अमाजोंसो गोथाव जाखायो नालाय अमा बेदरजों औ बेयाव होनो थाखाय जों। नार्जिखौ रुइहोनानै साग्रोनानै दोनबाय। बेनिफ्रियो अमा बेदरखौ जोंङो साफा खालामनानै मोजां मोजांनो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय सिगांआव। बेनिफ्राय। बेयो ओंख्रियाव होनांगौ। थाव संख्रि बानलु। फोरखौथ' मिथिखाजोबोआनो। बेफोरखौ होनानैयो मोजां एवना ला बाय आरो। एवखांनानै एवना लानायनि उनावबो बेयावबो सानानै लानाय नारजिजों ख्रिया बेखौबो होसननाय जायो बेनि फ्रायो दसे। दसे गोबाव गोदौ होबाय थाबानो ओंख्रिया मोन सिगोन आरो। अब्लानो इदि बिदिनो संङो आरो नारजि ओंख्रिखौ। बेनिफ्राय आ नारजिया अमा मा माजों जा जाजाबावो अमाजों ल फोर जाजाबावो बेखौ मिथिगौ नामा आगैया
औ मिथिगौ आब'। अब्ला नारजिखौथ ओ नारजिखौथ' जोंङो दाउ बेदरफोरजोंबो जानायखौ जोंङो मिथिगौ अखल अमा बे बेदरजोंल' जानाय जाया आरो। ओ नारजिखौ जोंङो। अनला बो जानाय जायो।
अ।
नङा होनबा आब'।
औ नंगौ।
ओ जों अनदलाबो जानाय जायो आरो जोंङो ओ नारजि गोजा जों नारजिखौहायो ओरैनो ओ बेदर नंङाबा ना नंङाबा दाउ बेफोरजोंबो रुदबनानै जानाय जायो।
अ।
बिदिनो जोङो नारजिखौहाय गोबां रोखोमनिबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेलेग। खैजाय आ आब'मोननिखैहाय माबायदि जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ जोंनिथिंजाय थ' बे बांसिनानो अमाजों जानाय जाखायो नालाय नार्जि दोलो होननानैबो बुङो जों जायखौ बेनि बेनिफ्राय आरो जोङो ओरैनो ना गोरानफोर होनानै। बिदैबो फुदुंनानै जानाय जायो आरो।
औ।
औ ओरैनो साफ्लयालासिनो बिदै गोजा लाव लाव फुदुंनानै बिदिबो जायो। आरो बेनिफ्राय। बेनिफ्राय गोरान एवना जानायखौबो जों नुयो आरो।
औ औ।
बेनिफ्रायथ' दाउ बेदरफोरजोंबो जाजायो ब्रयलारफोरजों बेनि ओमफ्राय नाजोंबो। जानायखौ जों खोनानो मोनो आरो।
औ औ।
औ आरो बेनिफ्राय बिदिनो। बिदिनो गोबां जाबावो आरो।
ओ ओ।
ओ। ना नारजिनि सोमोन्दै सावरायखौ। बेखिनियावनो दोनथ'सै खोमा आगै।
औ जागोन दे आब'।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ।